हेलौ। औ नोंथां खानादों। आरो नोंथाङालाय खोनादोंना खोनाया
दासो औ खोनानो मोनबाय।
औ नोंथाङा ओ खबरफोरालाय बोरै नोंथां?
आ खबरफ्रा मोजाङानो। नोंथांनालाय?
औ नोंथां आंनाबो मोजाङानो नोंथां। अब्ला ओ जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै ने नोंथां होमबा।
औ मानि मानि आयदाया बुंदोंमोन?
दावबायनाय दावबायनाय।
दावबायनायनि सायाव। औ जागोन दे।
अब्ला नोंथां ओ नोंथाङा दावबायनाय होन्नानै बुङोब्ला मा बुजियो आरो जोङो मा मा रोखोमै माबायदियै दावबायनो हायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दावबायनाय होन्ना बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय फैनाय बेफोरखौनो जोङो दावबायनाय बुंनाय जायो। जेरैबायदि जोंनाव दावबायनाय थायोब्ला गुबुन गोबां गोबां बिथिंनिफ्रायनो जोङो मुलाम्फा बा जोंनि थाखा रांखावरि खामाय हानाय बा जोंनि बायदिसिना सोलोंथाय बेफोरखौ जोङो लानो हानायखौ आं सानहरो। सोलों थाया बे दावबाय खन्नायनि गेजेरजों जोङो दावबायखन्नानै बा गुबुन हादोराव गुबुन रायजोआव गुबुन हादरसाफोराव था थांनानै जोङो बैफोर हादर सानि माखासे थासारिफोरखौ नुनो मोनहैयो आरो बैसोरनि माखासे रायजो जानाय बैसोरनि माखासे साखोन सिखोन थानाय बैसोरनि माखासे जौगानाय माखासे दारिमिन गायसन्नाय बैफोरखौ नुनानै जोङो जोंनि गोसोआव मोनसे सोलायनाय सोमजिखांनाय खौ लाबोनो हायो। जायनि थाखाय जों दावबायखन्नायनि गेजेरजों बै जायगाफोराव-् थांनानै जोङो बै जायगायाव थाहैनो थाखाय माखासे न भारानि गोनांथि जायो। ओंखाम मैगं जाहैनायनि खो खोथा फैयो बैफोरावनो जोङो थांनानै बैफोर जायगानि सुबुंफोरनाव रांखावरि हैनायजों लोगोसे जोंबो बै रायजो हादरसानिफ्राय जोंबो माखासे गियानखौ मोन्थिनानै फैनाय आरो बैफोर जायगायाव जोङो बेरायथिंनायाव माखासे जोंनि गारि गुरानि गोनां। थि जायो बैफोराव जोङो गारि गुरा नि फारसेबो माखासे रांखावरि गारबोनांगौ जायो बैफोराव बै हादरसानि बा बै रायजोनि सुबुंफोरा बै रांखावरिफोरखौ मोन्नो हागोन। बिसोरबो मुलाम्फाजों लोगोसे बे जोंबो मुलाम्फाखौ मोननो हानायखौ आं सानहरो आरो दावबायखननायाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ अब्ला नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै मोजाङैनो बुंबाय ओ अब्ला बिदिब्ला माने आरो नोंथांमोननि ओनसोलफोराव दावबायनो थाखाय मोजां जायगाफोर दङ नामा नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां दायो जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि मुंदांखा दावबाय खननाय जायगा गैयाब्लाबो जोंनियाव जेरैबायदि माखासे पार्कफोर खुलिबाय बेनिफ्राय माखासे रिजर्टफोर खुलिबाय बिनिफ्राय माखासे हटेलफोर खुलिबाय बेफोरखौ जोङो नुनो हादों जायफोराव फैनानै सुबुं फोरा दसे दान्दिसे सम ब्लाबो गावनि गोसोखौ रंजाहोनो हानाय बिनि उनाव जोङो माखासे सम बारगहोनो हानाय न'खरनि सुबुंफोरजों बेफोरखौ जोङो नुनो हादों जेरैबायदि
औ नंगौ नोंथां
खाला ओनसोलफोराव बै मुंफोरखौ मखबा एसे बोरैबा जानो हागौ नामा
औ अब्ला जों नांथलानो माने माने ओ मुंदांखाफोर दङब्ला एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
जेरैबायदि जेरैबायदि दि जोङो अरां माहारियारि
औ औ।
बेनिफ्राय जोंनाव आरो बिफोरबायदिनो मोजां मोजां मन्दिर फोरनि गेजेरावबो जोङो थांनो हायो। जेरैबायदि सिंग्रि शिब मन्दिर। बेनिफ्राय माख माखासे बेफोरबायदिनो आरोबाव जोंनि ओनसोलफोराव गैयाब्लाबो जोङो आसामनि गेजेरावनो माखासे जोंनि माहारियारि हाग्रामाफोरावबो जोङो बेरायहैनानै बैफोर मिथिंगानि समायना महरखौ नुनायजों आरो बैफोरनि जिब जुनार थानायखौ जोङो नुनानै जोंनि गोसोआ रंजाखांनाय मोनो बेजों लोगो गोसे जोंनि। उम आसामाव माखासे बायदिसिना मुंदां खा हाजो बेनिफ्राय दैमा दैसानि हायेन। बिनिफ्राय मन्दिर बेफोराव जोङो थांनानै गावनि गोसोखौ रंजाहोनो हायो। आं बिफोरखौ नुनो मोनहरदों आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। दा नोंथाङा ओ मोजाङैनो बुंलांबाय। जे ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला ओ गुबुन हादराव थांनानै गुबुन हादर बा गुबुन जायगा बा गुबुन डिस्ट्रिक्ट बा गुबुननि ओनसोलफोराव थांनानै जोङो जाबायदि ओ गियानफोर बा नुथाइफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो। औ आरो बिसोरनि ओ माने बिसोरनि कालचारफोर ओ जानाय लोंनाय ओ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि। कालचारफोरखौ जोङो नुबोनो हायो नोंथां नाय बोनो हायो आरो बिसोर खौ जोङो ओ बिसोरनियाव थांनानै मोनथिबोनो हायो आरो। जेरै नोंथाङा बुंलां आरो बिदिनो ओ नों नोंथाङा बुंलांदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मुंदांखा जायगाफोर दङ थाबायनो थाखाय। एबा बेरायनो। दा दावबायनो थाखाय। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसो ओनसोलावबो बा आसामावनो ओ सो बर बड लेण्ड ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दावबायनो माने जायगाफोर दङ आरो नोंथां। दा आं एसे मोननैसो सो बुंनो जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदिनो अरां नेश नेल पार्क सिंग्रि हाजो ओमफ्राय ओ काजिरङा बेथ ओ गं थसेनि थाखाय बेयो मुंदांखा नालाय बियो। ओ काजिरङा ओमफ्राय ओ बिदिनो मानास हाग्रामा बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ नेसनेल पार्क बा ओ थाबायथावना बा दावबायहैथावना बेफोरबायदि जायगाफोरखौ जोंनि ओनसोलथिंबो आरो बा आसामावनो बडलेण्ड ओनसोलावनो जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ
अब्ला नोंथाङा ओ बेफोरबायदि‌ ओ मुंदांखा ओ ओनसोलफोराव थांफेरनानै थांफेरबाय नामा नोंथां?
औ थांफेरबाय आं-आं बेफोरबायदि जायगायाव थांनो जोबोद मोजां मोनो। आं बेफोरबायदि जायगा खौ बेरायथिंनानै आं बेफोरनि बारहावा बेफोरनि थासारिखौ मोनथिना नुनो हायो जोङो जेरैबायदि जोंनि गोसोआव माबा माबि साननाय फैयोब्ला जोङो बेफोरबायदि बेरायनायनि गेजेरजों बा बबेबा दाबसे जायगायाव दावबायखननायनि गेजेरजों जोङो सु समफोरखौ मोजाङैनो गोजोनैनो बारगलांहोनो हायो ओंखायनो आं सानो दावबायनाय दावबायनाया बु मोनसे मोजां सोलोंथाइ होननानै।
औ नंगौ नगौ थनो औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो दावबायनाया मोनसे सोलोंथाइ होननानै बे नंगौ आरो दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे हारिनि बा मोनसे जायगायाव थानाय सुबुं माहारि बा गुबुन ओ ओनसोलनि सुबुंफोरनि बागै ओ सोलोंथाइ बा बिसोरनि ओ कालसारफोरखौ मिथिनायजों ओ लोगोसे बिसोरनि रावफोरखौ बा खौबो मोनथियो ओ आरो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय माने गासैखौबो जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला दावबायहैयोब्ला जों मोनथिनो मोनो नोंथां।
नंगौ
अब्ला जोङो ओ दावबायनाय समाव जेब्ला जों थाङो अब्ला जोङो मा मा लांफानांगौ बा मा मा ओ बेगफोराव लांनांगौ? नोंथाङा ओ एसे एसे बुंनो हागोन ना?
औ जों दावबायनाय थां नायनि सिगां जोङो जोंनि माखासे गोनांथार मुवा जेरैबायदि जोंनि ओ नंगुबै फोरमान बेफोरखौ लांफाथारनांगोन नङाब्ला नोंथांखौ गुबुन हादरसानि बा गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा सिनाय मोनाबो जानो हागौ
औ नंगौ नंगौ
थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गुबै फोरमानखौ लांफानाया जोबोद गोनांथार
औ नों थां
लांफानांगोन गावनि जि दसे समनि थाखाय लोमजाखांनाय खर साखा खांनाय ओ उदै साखांनाय जायबानोखि गोबो गोख्रै लोमजानानै नोंथांखौ एसे फाहामथाय होनो लागि नोंथाङा एसे ओ फास मेडिकेल लांफायोब्ला
औ नंगौ नों थां
बेजों लोगोसे नोंथाङा गानग्रा जोम ग्रा नांगौ रोखोमनि लांफाखानांगोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओमफ्राय ओ बिनि अनगाबो जोङो ओ गानग्रा गान जोमग्रा बा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गानग्रा जोमग्रा ओ जोंनो थानाय ओ गावनि फोरमान ओ बेफोरबायदिनो जायगा बबेनिफ्राय फैनाय बेफोर फोरमानफोरखौ फोरमानफोर थानाया मोजां बा ओमफ्राय बेनि अनगा जोङो ओ नोंथाङा मा सा नोंथांनि ओनसोलाव सुबुंफोरा मा रोखोमै दावबायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जमा जमा हानजा हानजा दावबायो ना हारसिं हारसिं दावबायो आरो नोंथाङा ओ मबे मोनसेखौ माने साबसिन होनना बुंनो हागोन नोंथां?
औ नोंथां जोबोद मोजां सोंथि बियो। आ जोङो दावबाय खनायाव जोङो हारसिङैनो जानला मोनानला गोजान जायगाफोराव दावबायखनोब्ला जोङो गावनिनो एसे ओ संरैखा खालामनो हानायाव बा एसे खैफोदनि सायाव फारसे सांग्रां जानाया गोब्राब जायो जायनि थाखाय जोङो लोगो जयैनो दावबायख खनोब्ला जोङो जोंनि ओ गासैबो बिथिङावनो जोङो हेफाजाब होलायनाय मदद होलायनाय बेफोर खौ जोङो लाज्लाय हायो जायनि थाखाय जोंनियाव बेफोरबायदि हारसिं दावबायखननायनि गेजेराव जोङो माब्लाबा बोरैबा हाखराव गबफ्लांनोबो हागौ होननानै जोङो गिनाय फैयो ओंखायनो जयैनो लोगोफोरजों दावबायखननाया जोबोद मोजां होननानै आं सानो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा थारैनो बुंदों जे ओ जोङो हानजा हानजायै बा जयै थाबायोब्ला दावबायोब्ला जोंहा माने बिदिनो सम